अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंथ' दा ओरैनोसो दं नोंथां।
अ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मा आयदामोन?
अ बेनो जाहैबाय नोंथां ओ माने आबहावा गुबुंनायनि सोमोन्दै नोंथांजों आङो एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा जोंनि ओ गोदोनिफ्रायनो जोंनि मिथिंगायारि ओ मिथिंगाया जेब्ला सोरजिादोंमोन अब्ला जोङो खोनायो जेब्ला जोङो बिजाबफोराव फरायो अब्ला आबहावा गुबुंनाय होननाया माने जोबोर खममोन नोंथां।
औ औ औ
नाथाय जेब्ला बेबायदिनो ओ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बेबायदिनो आरो गोबांथार गोनोखोआरि आदबनि जौगानायजों लोगोसे जेब्ला गारि मथरनि बांबोनाय दारिमिनफोरनि बांबोनाय बेफोरो जेब्ला जौगाबोदों आरो जौगायै जौगायै जौगानानै जेब्ला बेबायदि ओ मोनसे ओ सुबुं समाजाव माने मिथिंगानि माखासे ओ फुंखाफोरखौ जि लानानैहाय ओ खोमानो गोनां जादों बेफोरखौ नायनानै दा बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि आबहावाया जोबोर गुबुंनायखौहाय जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा आबहावा गुबुंनाया खोनादोंना नोंथां? औ दा जोंनि आबहावा गुबुंनाया गोबां रोखोमनि दङ बेनो जाहैबाय दै गुबुंनाय बार गुबुंनाय ओ दावराव गुबुंनाय आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि गुबुंनाय दङ आरो नोंथां दा बार गुबुंनाय बार गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बाराव माखासे ओ नांगौ बिबांनि गेसफोर थायो जेरै अक्सिजेन। बियो बाराव नैजिसे जौ खोन्दो हार थायो होननानै जोङो मोनथियो आरो बिदिनो ओ नाइट्रजेन गेस ओ स्निजिदाइन पारसेन्ट बाहागोनि थायो होननानै जोङो मोनथियो। आरो बिदिनो कार्बन डाइ अक्साइद गेसफ्रा एसे एसे बिबांनि हार जौखोन्दोनि था थायो होननानै जोङो मोनथियो आरो नोंथां। दा बेनि गेजेराव जेब्ला बेफोरनि ओ गेसफोरनि सोलाय सोल'फ्रा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बांलांनाय खमायलांनाय जायो अब्लानो बे बार बेखौहाय बार गुबुंनाय होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। दा बार गुबुंनायजोंहाय गोबांथार बेराम सोमजियो बेनो जाहैबाय ओ समफ्लनि बेराम बिगुरनि बेराम ओ मेगननि बेराम बेफोरो बार गुबुंनायनि जोहै जायो आरो नोंथां। दा दै गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला बेनो जोंहा दैयाव अक्सिजेन लेभेल मोनसे ओ थायो। ओ जे अक्सिजेन लेभेलनि बे बाहागोनि हारफोरा जेब्ला सोलायसोल' जायो बेबायदिनो गोबांथार गाज्रि बिजानुफोरनि गारनाय दाखोर दालाफोरनि गेजेरजों जेब्ला दैया गुबुंनायनै लेथ्रा जायो बेखौहाय दै गुबुंनाय होननानै बुङो। आरो दै गुबुंनाय जायोबोब्ला जोंहा गोबांथार माने जिउनि बाहाय खान्थियावहाय गोबांथार प्रब्लेमखौ नुजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो दिनै दै गुबुंनायनि जाहोनावहाय माखासे ओ जायगाफोराव माने ओ जि दैयाव थाग्रा ना जिब जुनार बेसोरो दिनै थैनानै थांनो गोनां जानायखौ जों दा जेब्ला बिजाब एबा रादाबफोराव नायो अब्ला जों नुनो मोनो। बेबायदि आरो नोंथां। दा दै गुबुंनायाबो मोनसे बुहुद माने जोंनि ओ थांनानै थानाय जिबनाव गोबांथार बियो माने गोहोम खोख्लैदों जायनि जाहोनाव जोंङो दै नङाबोला ओ थांनानै थानो हाया। मानोना जोंङो स्निजि जौखोन्दो दैया जोंनि देहायाव थायो आरो नोंथां। दा दावराव गुबुंनाया मोनसे ओरैबायदि गुबुंनाय नोंथां जायहा मेलेमारि नोंनि साननाय हनाय नोंनि गासैबो मेलेमारि गोहोमावहाय खोख्लैयो आरो बे दावराव गुबुंनायनि गेजेर जोंहाय नोंनि ओ खोनानो हानाय मेलेमारि सान नो हानायफोरा माने गोबांथार ओ जेंना जेंसिजों बियो समखौ बाबेन होनांगौ गोनाङै जानानै फैयो आरो नोंथां। दा बेफोरो जोंनि आबहावा गुबुंनायावहाय गोबांथार गोहोम खोख्लैयो जायनि जाहोनाव दिनै जोंङो ओ माखासे ओ मा होननानै बुङो माने जानानै जाथावै बेरामफोरा जोंनि गेजेराव जानो हमदों आरो नोंथां। दा आबहावा गुबुंनायखौ जों बोरै होबथानो? ओ दा आबहावा गुबुंनायखौ होबथानायनि मोनसेल' राहाया बेनो जोंहा ओ दारिमिनफोर फसंनायखौ एसे खमायनो नां नाजानांगौ आरो बेबायदिनो गारि मथर सालायनाय बेफोरखौ जोंङो ओ हायोबोला बाङाय खालामनांगौ जि दानि गोनो खोआरि गोदान आदबजों दिहुननाय माखासे ओ बै ओ सुंजब रैखाफोर थांलाय फैलायनि बे जि रोगाथाइ हान्था मेला रोगाथाइफोरनि गारि मथरफोर बेफोर दानि ओ आबहावाजों गोरोबनायफोरखौ जोंङो बाहायनो जों सुबुंफोरा ट्राइ खालामोब्ला माने नाजायोब्ला ओ आं सानो माने बियो आ मोनसे आबहावाखौ गुबुंनायनि फ्राय एसेबाबो रैखा खालामनो हागोन बेखौहाय आं मिजिंथियो आरो नोंथां। दा नोंथां आंङो आबहावानि गुसुङै सावरायनाया नोंथांनिसिम बेनोमोन नोंथांखौ साबायखरबावो मोजाङै खोनासंनायनि थाखाय। दा नोंथांहाबो माबा मोनसे आयदानि सायाव गुसुङै सावरायनो माबा मोनसे दङ नामा नोंथां?
औ नोंथाङा ओ मोजाङैनो फोरमायना होलांनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आं दा नोंथांनो जोंनि बर' समाजावहाय जौखौ माबायदिहै बाहायोमोन? बा जौआहाय माबायदि गोदोनि समाव बर' नि गेजेराव जायगा लाबोदों आं बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनसै नोंथां।
औ नोंथां औ दे औ औ औ।
जोङो बर' समाजनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर' समाजा गोदोनिफ्रायनो माने जोबोद ग्रोम ग्रोमै रायजो जाबोनाय आरो। ओ गामिजों गामि न'खरजों न'खर बा न'नि मानसिफोरजोंहाय जोंहा जानाय लोंनायनि जेबो आखाल गैयाजासे ग्रोम ग्रोम रायजो जाबोखानाय। जोंहा ना ओंखाम दै ना बेदरनि जा ओ जोंहा जेबो आंखाल गैया जेरैहाय जोङो खाथि खाला दैमा बिलोफोराव जोङो थांबानो जोङो गुर नानै बा सारनानै गाव गावनो नाफोरखौ जोङो लाबोनानै जाग्रामोन। आरो बेदरफोरनि खोथा बुङोबाथ' जोंहा दाउ अमाया न'आवनो फिसिखानाय। आरो जोंना मेगं थाइगंनिबो जेबो आंखाल गैयामोन न'आवनो आबाद माव वो आरो जोंना न'नि बारि फोरावनो लामाफोरावनो बायदिसिना मेगं खाबथिंनानै जों जाबोना सानो आरो बे ओरैबाय बे मोनसे हारि जेराव जोंहा जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया बियो जा माने सैथो खोथा दा बिदिनो जोंहा थेव्लायबो बे जानाय लोंनायनि अन गायैबो जोंहा मा बर' हारियावहाय मोनसे गोनांथार लोंग्रा मुवा हिसाबै जोंना जायगा लाबोदों होनना बुङोब्ला जोंना जौआ बे जौखौ जोंना माने ओरैबायदि ओ मान होबोदों होननानै बुंनो हायो आरोना जोङो। जेरैहाय माने बियो गोदोहाय जों मा जायगा जायगा गामिफ्राव साफ्रोमनावबो जोङो जौ संनानै जौखौ लोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो आरो बे जौखौ जोंनाहाय मा बैसोगोरा एबा बोराय बुरैफोरा बांसिन बाहायोमोन आरो।
बे जौखौहाय जोंना हाबा खेराइ सावरि बादालि आलासि बुजायनाय अजा मान दै सारनाय आरियावसो माने जौ जिरादखौ बांसिन बाहायोमोन आरो।
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय मोदाय दावदाइ फुजिनाय समावबो जोंहा जौखौ मोदायनि मुङै बावग्रोयोमोन आरो। गोदोनि समावहाय बाथौ फुजानि समावबो जोंहा बाथौनि मुङै हाय जौ बिदौखौ बावोमोन आरो। दा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जौ गिसियाहाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे माने एकदम मिलौ हा हाबलायनाय लोंग्रा मुवा आरो जेरावहाय बर'फोरा लोंनो लुबैब्ला न'खरावनो संनानै लोंखायोमोन आदो गोदोनि बर'फोरा दानि बादि आबगारि लोंग्रा नङामोन आरो नों थां जेरावहाय जोंना माने लोंनायनि सम आरो निजेखौ सामलायनो हानाया जोंना दंसि सिनोमोन गोदो मानो होनबा जोंना मावनानै जाग्रा हारि जेरावहाय जोंना सान्दुं गोसाफोराव खामानि मावनानै मेङोब्ला देहाखौ गोजोन होनोसो जोंना खुरिफा जौ बिदैफोरखौ लोङोमोन। बिनि अनगायैबो बायदिसिना बेरामाव जौ बिदै लोङोब्ला खारो होननानै जोंना जौ बिदिखौ लोंनाय जायोमोन जेरैहाय हासुदै गोजा जानाय देहायाव साख्रुब साख ओ साख्रुब सुख्रुब मोनोब्ला खि खसा जायोब्ला सानदुं नांनाय आरि बेराम जायोब्ला जौ बिदैखौ लोङोमोन आरो आरो बिदिनो खिलाय गोब फोलाय बायदि थैहां थैहां खैफोदाव गोग्लैबाबो जोंना बर'फोरा जौ बिदौखौ लोङोमोन आरो। दा जेरैहाय आरोबाव दोंबावो जोंना उम जुमाय जाय बर'नि समासाव बिबो मोनसे गोनां थार जायगा लाखादों जे जायखौनो जुमायखौ जोंना फुजा बावनाय, बेराम जब्राफोराव जुमाय एबा जौ नङाब्लानो जाखायामोन आरो जोंना
औ नोंथां औ।
आरो जोंना मोनसे फोथायनाय दंबावो जे हालेवग्रा मोसौफोरालाय लोरबां जायोबालाय एमाव देनानै जाहोयोब्ला राखाङो होननानै। बे जोंनाहाय जेब्ला लोरबां जानाय बाय दि मोनो मोसौखौ अब्ला जोंनाहाय एमावखौ देनानै जाहो जाहोयोमोन आरो जाहा जे राखाङो बे मोनसे फोथायनायखौ लानानै बिदिनो बर' फोरनि माइब्रानि जौआ माने जोबोद लुबैथि मुवामोन जेरावहाय जोंना बैसागुआनो खेराइ रंजा नाथाय फोरबोफोरावबो माइब्रानि जुमायसो संखायोमोन आरो दा बुंनो थाङो ब्ला जोंना फोरबो लानानै फुजा बायदि लानानै लोगोसे जोंना बेराम आजारफोरखौ आरो मेंनायफोरखौ खारहोनो बेफोर बायदि समावहाय जोंना जौखौ बाहायोमोन आरो। आरो बिनि फ्रायनो जोंङो बुजिनानै मोनो बे जौआ बेसेदि मान लाखिबोदों मानो होनना बुङोब्ला जोंना सुबुंफोरखौ मोजां मोननायखौ फोरमायनो आरो मान होनोबो जोंना माइब्रानि जौ बिदै लोंहोनानैसो मोजां मोननाय एबा मान दिन्थिनाय जायोमोन आरो।
औ नोंथां
बेनि अनगायैबो जोंहा ओ माने गोदोनि समावहाय जुलि फोरबो बैसागो फोरबो खेराइ फोरबो सावरि बादालि रंजानाय फोरबोफोर जेरै मागो दमासि बा बैसा गु बेफोरबायदियाव जोंनाहाय ओ मा होनो जौखौहाय जोंनिया लोंनानैसो मेथाइ खनो मो सायो रंजायो बाजायो बेफोर फुजाफोरावहाय जोंना जौफोरखौ बावो दा बिदि जौफोरखौ जोंना फुजाफोरावबो बावग्रोलायनाय मान होलायनाय आलासि बेफोरनिफ्रायनो जों बुजिना मोनो जे जौखौ जोंनियाहाय खालि लोंग्रा मुवानि अनगायै माने गोथार मुवा बायदिबो बाहायदों होननानै बाहायबोदोंमोन होननानै जों सानना लानो हायो आरो बेफोरबायदि जोंङो फुजाफोराव बावलायनाय बेफोर खोथाखौ जोंङो जुदि खोनायोब्ला नाथाय आथिखालाव जोंनियाहाय मा जौखौ गोदोनि समावहाय जोंनिया जौ लोंनानैबो गोबां माने खस्थ' मावनानै जाग्रा मोनसे हारिखामोन जेरावहाय जोंङो जौ'खौ बाहायो होन्ना मिथियोब्लाबो जोंङो हारिनि बागै जों फरायसंनो थाङोब्ला जों मिथिना मोनोदि बेसेदि ग्रोम ग्रोमै आबाद मावनानै खस्थ' मावनानै न'खरफोरा माने ग्रोम ग्रोम मोन आरो। नाथाय आथि खालाव मा बाहायनो रोङियावहाय माने आबगारि बायदि बायदि आबगारि बायदि जोंना लोंनो हमबाय। जेरावहाय लोंनानै जोंना खामानिफोरखौ मावनोसो रोङि जालांबाय सुबुंफोराहाय बेजोंनो लोगोसे नांज्लाय खमज्लायाबो जोंनाहाय ओ जेरावहाय जोंना मेंनायखौ खारहोनो थाखाय सान्दुं गोसाफोराव जोंना जौखौ एसे लोङोमोनब्ला नाथाय दानिया लोंनो लुबैब्लानो गोसो जानानै लोंलाबायनानै जोंना नांज्लाय खमलाय जानायखौसो नुनो मोनो जोंनियाहाय ओ गोबां जोंना बेमार आजारखौ खास्रा होनो थाखाय एसे बिबांनि जौ लोङोमोनब्ला नाथाय आथिखालाव जों उल्थासो नुनो मोनसै गोबांद्राय लोंनानै जों उल्थायै बेमारखौसो जोंङो सोनानै लानाय बा बानायनानै लानायखौ जों मोननो थाङो आरो। आथिखालाव नोंथां दा गोबाङानो जौखौ जोंना जेरैबायदि बाहायनांगौ बेफोरबायदि बाहायनायखौ जोंङो हारियावहाय नुनो मोनला लोगोसेनो जोंना गाव गाव गामिफोराव गावबा गावनो संनानै जोंना फोरबो नायै नायै जोंना ज' ज' ओरैनोबो जोंना एसे एसे लोंलायोमोनब्लाबो आथिखालाव जों नुनो मोनसै दि गोबां सुबुंफोरानो जायगा जायगा जोंना हिन्जावफोराबो जौफोरखौ